औ नोंथां
अ नोंथाङा दसे सम राय्लायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
अ ओ दिनै आङो जों बर'फोरनि जौ संनायनि बागै दसे सम रायलायनो सानदों‌।
औ औ।
जौ संनाय होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो जों गो गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ बर'फोरा संबोबाय थादों बे जौखौ जोङो‌ बा बर'फोरा बायदि रोखोमनि मान होने हाबाफारि एबा बायदि रोखोमनि मान होने खेराइ गारजा फुजा होनाय बा आलासि सिबिनाय बायदिफोराव बाहायबोदों बेजों लोगोसे बेफोर जौ संनायाव गोनां जानाय गासै गोदो मुवा बेसादफोरखौ बर'फोरा गोदो गोदाय गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां लाइफांनिफ्राय बुथुमनानै बिसोरो बानायबोदों
औ।
जौ होननानै बुङोब्ला जों मोनै रोखोमनि जौखौ मोननो हायो जेरै मोनसे गोरान जौ आरो मोनसे गिसि जौ गोरान जौआ जाहैबाय जाय माइरंखौ माइरंखौ ओंखाम बायदि संनायनि उनावहाय बे खौ गुसु जाहैानै जेब्ला दाला एबा प्लास्टिकआवहाय फेनलाना होनानै बा एरननानै बेखौ गुसु जाहोनानै एमाव एमाव फोननाय जायो एमाव फोनखांनायनि उनावहाय बेखौ। दसे समनि उनावहाय थौआव बा दोआव सोखांनाय जायो। बिदि सोखाङोब्ला थौ बे साननै सानथाम एबा साननैफोरनि उनावनो थौआव रोसि जायो बे रोसि खौ जोङो गिसि जौ होननानै बुंनाय जायो आरो बे रोसिया गोदै जायो। आरो जेब्ला दैज्लां बोथोराव आबाद बोथोराव खामानि मावोब्ला बेफोरावहाय लोङोब्ला थाजिम मोनो बा गुदुं देहाखौ जों जेरा गोजोन मोनहोनो हायो। हायो आरो गोदान जौ होननानै बुङोब्ला जेब्ला बे सोखांनाय दोआव सोखांनाय माबाखौनो ओंखामखौनो जेब्ला एमावफोरनाय ओंखामखौनो जेब्ला जोङो माबायो। मावो जेरै दोखौ। अरदाबाव होनानै बिनि सायावहाय दोस्राव होनानै आरो बिनि सायाव दै गुदुं दै गुसु होनो नि थाखाय दो मोनसे होनानै मावनाय जायो अब्ला बेखौ जोङो। मावनानै जा मोनो बेखौ जोङो गोदान जौ होननानै बुंनाय जायो बर'फोरा गोदो-गोदायनिफ्राय ओमफ्रायनो बिदि एमाव बानायनाय जौ मावनो थाखाय एमाव बानायो बेफोरखौ जेरै गोनां जानाय बानायनायाव गोनां जानाय माखासे बिलाइ बिलाइफोरा जाहैबाय जेरै मोखना बिलाइ ओमफ्राय रैमालि बिलाइ ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ ओमफ्राय बिदिनो सिनि बिफां आरो अन बेखौ उवालाव खनसेयैनो देनानै आरो सालदोब गुमै बिलाइखौबो होनाय जायो गांफा गांनै बेखौ उवालाव जयै होनानै जेब्ला। देग्लिनानै जेरै गुन्दै खालामो बेबायदि गुन्दै खालामनायनि उनावहाय सिथम सिथुमनानै माने दुलुर दुलुर सिथुमनानै जेब्ला फोरानो फोराननानै लाखांनाय जेब्ला रानो अ अब्ला बेखौ जों सनै सानथामनि उनाव इमाव महरै मोनो बेबायदिनो माने बर'फोरा जौ। खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे जेरै हाबा खेराइ हमना लादो जेरै हाबा मोनसे जायोब्ला मोनसे न'खराव बे हाबायावहाय जेरै आलासिफोर फैयोब्ला बेफोरखौ मा होनो सिबिनाय फुजिनाय बायदिफोराव जोङो जौगा होयो। बेनि अनगायैबो जेरै गारजा फुजा बा खेराइ फुजा होनाय समाव जेरै खामानि दामानि जोब्रां जोबस्रांखांनायनि उनावहाय जोङो जौखौ लोंनो हायो। होमबा लोङो बर'फोरा खामानि मावखांनानै जेला मेंनाय मोनो। अब्ला ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेला बर'फोरा सोरबा न'खरावहाय ओ फिसा हिनजाव थायोब्ला बेखौ नायहैनायावहाय बो देवानि एबा हौवानि न'खरा। जौ गोरान आरो गिसि गंनै जरासे लांफायो आरो गय फाथैबो लांफानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो आरो जौखौ आथिखालावहाय बर' आइजोफोराल' बर' आइजोफोरा। गोदो जेनेबा ओ गावसोरनि माने माव दांनायाव लोंनो बा फुजा बे आलासि सिबिनाय लोंनोल' बाहायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ जौखौ बर'। बर'फोरा बेफार फालांगिनि बेलायावबो लांबाय ओ जेरै जों नुनो मोनो गोबां गोबां ओ जौ मावनानैबो आइजोफोरा रां खामायनानै। बा न'खरखौ बा फिसा फिसौखौ फोथांनानै लाखिनाय जोंनि दि
औ औ औ
बे फोराव जोङो गोबां माने जौ जौगानायखौबो नुनो मोनदों आरो आथिखालाव। जौ संनायनि बेलायावबो गोबां सोलाय सोलाय जानायखौ जों नुनो मोनदों सिगां जोङो जौ संनायनि। नि बेयावहाय ओ जेरैबायदि दोरोङारि गियानखौ लानानै स संबोयोमोन ना नाथाय आथिखालावहाय जौखौ जेरै ओ बेफार फालांगिनि बेलायाव लांनायनि अन अगायैबो खायसे जेनेबा जौ मावनाय आइजें आइलाफोरनि सायावबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै ओ बर'फोरा गोदो जौ ग'लांनो थाखाय जौ गोरान बानायनायाव जौ ग'लांनो थाखाय औवानि। नि हासुं दाननानै लायोमोन फाथो सिना एबा औवानिनो। फिसा मा होनो गानथिफोरखौ दानस'नानै बेखौ औवायाव सोसननानै। बथलाव गोलांनो थाखाय लामा बानायोमोन नाथाय आथिखालावहाय। बेफोरनि जायगायावहाय ओ पाइपफोरखौ बानायनायखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो दोस्रावनि जायगायाव दो एबा। बायदि रोखोमनि स्टिल एबा खामानि बानायनायखौ जों नुनो बाहायनायखौ नुनो मोनसै। बेनि अनगायैबो सिगां बर'फोरा ओरैनो न'आव लोंनोल' एसे एसे। सि बानायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां जेनेबा मोननै मोनथाम बा मोनब्रै मोनबा गाहाम लागै फाननो थाखाय बा बेफार फालांगिनि थाखाय रांखानथिनि थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनसै दा बेफोरबायदिनो जोङो माने ओ बर'फोरनि जौ संनाय सोमोनदै जों मिथिनो हायो आरो ओ मोनसे बाथ्राबो दंबावो जौ संनायनि बेला यावहाय जेरै जोङो जौखौ बैसागो बोथोराव बर'फोरा गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जौ गिसि खौ मानो होननानै बुङोब्ला बैसागो बैसागो होनबाथाय बर'फोरनि मोनसे गेदेर रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोयावहाय ओ बर'फोरा सिगांनिफ्रायनो बा बोसोरसे बोसोरनै खायसे खायसेया बोसोरसे बोसोरनै गाहामनिफ्रायनो जौखौ संखानानै लायो आरो जौ गिसि एबा बिदैखौ मा होनो बरननानै दोनो आरो बे बेबायदि बोसोरसे बोसोरनि गाहाम जानाय जौ बिदैया माने गोदै जायो आरो गोथाव गोथाव जायो ओ बेनि अनगायैबो जेनेबा जौ गोरानखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बैसागोफोरावबो बर'फोरनि ओ जौआ बाहायजायो दा नोंथाङा जौनि सोमोनदै माबाफोर मोनसे एसे खोनथानो बा फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथाङा जेनेबा ओ जौनि सोमोनदै ओ जोबोद मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय नङा होनोमबा नोंथां
औ
ओ आंबो दायो जौनि सोमोनदै एसेसो नोंथांनि सिगाङाव ओ फोरमायनो सानबाय
जोंहा जोङो नंगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माने जौखौ संनानै ओ लोङोमोन आरोना नोंथां
ओम
औ बेबायदिनो जेनेबा गोदो गोदायहाय जेनेबा हौवाफ्रा आबाद बा माबा मोनसे खामानि मावनायफ्रावहाय माने जौखौ लोंबाथाय माने ओ देहाफोरखौ थाजिम मोननानै लायोमोन आरो औ आरो जोङो जौ होननानै बुङोब्ला बिदिनो जोङो माखासे फोरबोफोरावबो जों गोबां फालिनाय नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय जेनेबा बेबायदिनो ओ फोरबोफोरावहाय जेरै ओ बाथौनि फोरबो बायदिसिनाफ्राव जोङो जौखौ बावनाय नुनो मोनोमोन आरो
आरो थिग बेबादिनो जेनेबा
जौ जौखौहाय माबायदि बानायो जेनेबा जोङो गिबियावनो मा एमाउ नांगौ नङा होनबा नोंथां
औ एमाव- एमावखौ बानायनो थाखाय एमावखौ बानायनो थाखाय जोङो मा ओ गिबियावनो माइरं माइरंखौ सेरसेबा सेरनै लानानै आरो बेजों लोगोसेनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे ओ जेरै जोङो नोंथाङा बुंलांनाय मथेनो जेरै माखासे मिथिंगानि बिफांनिफ्राय एबा बिलाइनिफ्राय मोननाय जेरै ओ बिदिनो ओ मोखोना बिलाइ बा खान्थाल बिलाइ आरो
आरो
मा होनो ओ आनारस बिलाइ बेबायदिनो गोबां दंफां राखेबफोर बेबायदिनो गोबां माने होनानैहाय माइरंजों लोगोसे जयैनो दे- फानानै ओ बेखौ माने उनावहाय माने संग्राय बा साद्रिफ्रावहाय मोजाङै एसे दैजों माने लागायनानैहाय ग'था ग'था खालामनानै माने साननैबा सानथाम बिदि फोराननानै एमाव महर मोनो आरो नोंथां
औ आरो बेबायदिनो नोंथां। नोंथाङाथ' जौनि सोमोन्दै माखासे बुंलांबाय जौखौ बोरै बानायो जौखौ मा जों माजों जेनेबा ओ जौ गोरान बा गिस इ बेखौ बोरै बानायो बेखौ नोंथाङा माखासे बुंलांखाबायानो आरो आथिखालाव नायोब्ला आथिखालाव नायोब्ला जेरै बे बर'नि बा जौ संनाय बियो गोबां माने आथिखालाव मा ओ सोलायनो हमबाय आरो गोबाङानो फ्रायानो बे जौखौ माने संनायखौ जों नुनो मोनला आरो। नोंथां
औ।
औ माने दा गोबां गोदो गोदाय माने बे जौखौ संनानै जोङो जोबोद बर' आइजोफ्रा माने जौ जौखौ संनानै न'खरबा इदिनो गावनि फिसा फिसौफोर खौ माने बे जौजोंनो फोरोङो फोरोंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। आथिखालाव नायोब्ला जोङो दाना जौ संनायखौ बर' आइजोफ्रा जौ संनायखौ गोबाङानो फ्रायानो गारबाय। बिदिनो खना खनलाफ्राव एसे एनैखो जोङो माने जौ संनायखौल' नुनो मोनसै आरो।
औ।
औ आरो बेबादिनो जौ जौ होनोब्ला माने आथिखालाव नायोब्ला ओ जोङो नुनो मोनगोन सोरखारनि माखासे जौफोर सोरखारनि माखासे जौफोराबो आथिखालाव गोबां माने बे जेनेबा न'खराव संनाय गोदो गोदाय न'खराव संनाय बेखौ फायानो जेनेबा गामि ओनसोलफ्रावल' लो लोंनायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय आथिखालाव सिटि बेबा नोगोर नोगोरमाफ्राव जोङो माने सोरखारनि जिउखौ गोबां लोंनाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
ओ जेरै माखासे जेनेबा सोरखारनि जौ होनोब्ला माखासे जौनि मुंफोर दं। जेरै गो गोबां मुं दं जेरै आं मोनसे मोननैल बुंनोसै जेनेबा बिदिनो आइ बि दोङ ओइद पि एम दङ। बिदिनो गोबां माने ओ मेकदुल नाम्बार वान बायदि बायदि रोखोमनि माने जौनि मुंफोर दं आरो नोंथां।
औ।
औ माने आरो गोबां माने बेखौ लोंनानै सुबुंफ्रा मोजांबो मोनो। आ गोबाङानो माने बे जौखौ लोङो आरो नोंथां। आथिखालाव नायोब्ला गोबां जोङो जौनि सोमोन्दैबो गोबां ओ सोलायनाय नुनो मोनबाय। खायसेया गोबां माने बेफोरखौ जौनि दखानखो होनानै माने गावनि जे न'खर न'खरफोरखौ माने गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथाङा।
औ।
औ। आरो नोंथां बुंलांनाय मथे गोबां जेनेबा जौनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंलांबाय माखासे मिथिंगानि फ्राय मोननाय जेरै आरो जौखौ बोरै बानायो बिनि सोमोन्दैबो नोंथाङा गोबां बुंलांखाबायानोसै। ओ होमबा नोंथां जोंनि लायरायनाय समखौ बेखिनियाव दोनथसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ दे।
औ दे दे।